औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथाङा दा नोंथाङा दायो माने फ्रियाव दंबा माने नोंथांजों दसे सम आं माने मोनसे आयदानि सायाव आङो माने सावरायनो होननानै आं फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा माने फ्रियाव दंबा दा आंजों माने दसे सम सावरायनो हायोबा नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायगौमोन आरो आं नोंथां
दायोथ' आङो जेबो खालामाखै ओरैनो मा बोथोरा एसे गरमखाय आङो जिरायनानैसो दङ सावरायजागोन दे
औ औ होनबा जोङो माने बि दिनो गोबां बिदिनो माने दंफां लाइफांजों माने बानायजानाय दंफां लाइफां मा होनोमोनलाय बेखौ बेजों बानायजानाय बुस्थुफोरखौ जों माने सावरायनोसै एसे बिदिनो गोबां माने दंफांफोरजों बानायजानाय बस्थुफोरखौ होमबा आं गिबियावनो औ होमबानिया आं गिबियावनो नोंथांनिसिम एसे बिबुंथि लालांनोसै नोंथांनिसि- म आं माने बुंग्रोलांसै एसे जोंहा माने आङो बुंसै औ गिबि आयदायाव फैनोसै आं माने जोंहा दंफां होनोबा थ' जों दंफांजों गोबां बिदिनो गोबां खामानि माने खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जोङो दंफांखौ होनोबा बेनि अनगायैबो जोंहा दंफाङा माने बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो जों माने दंफां लायै दंफां माने बुस्थुफोर बानायनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना दंफाङा माने इदिनो गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेलेग बेलेग जाद होनना बुंनांगोन बेखौ औ बेलेग बेलेग फिथाइ थायग्रा दंफां थायो औ बेलेग बेलेग फिथाइ थायग्रा दंफां थायो बिदिनो गोबां गोबां माने गोबां रोखोमनि दंफां नुनो मोनो आरो जों जायखौ माने गावबा गाव मोनसे मोनसे माने माबा मा होनो एखौ गोराथि बेफोरबायदि थायो आरोना जायखौ जों माने अबबा मोनसे दंफांफोर खौ जोङो माने बुङोबा जों गाम्बारिखौनो बुंखा माने गाम्बारिखौनो बुंग्रोनोसै आं नोंथांनिसिम गाम्बारिखौ जों मा मा खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बे- खौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनि नोंथां जोङो गाम्बारि होनोबाथ' जोङो गिबियाव जों गाम्बारि फिफांफोरखौ हाफायनानै लानानै जों गिबियाव माने बेफोरखौ बटामफोर बायदि हाखावगोरना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिनि उनाव जोंहा। ओ बिनि उनाव जोंहा इदिनो माने दरजाफोरनि सककाद बा खिरखि। सककट मा। माने बेफोरबायदियाव जों माने गाम्बारि बिफांनि ओरै बाथाम बानायबाथाय माने जों बेफोराव बांसिन बाहायनाय। नुनाय जायो आरो जायाव माने। बे गोबां समसिम जोरो होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो आं नोंथां। बिदिनो माने बाथाम माने गाम्बारिनि बा। थामफोरा माने गोबाव समसिम माने जोरो बेफोरनि थाखाय माने। न' ओ न' गिदिर गिदिर बा इदिनो गोबां रोखोमनि माने बिलडिं लुनायखौ नुनो मोननाय जायोना सुबुंफोरा। माने बेफोराव बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि अनगायैबो बुङोबाथ' जोंहा ओरै मा होनो खिरखिनियावबो होयो खिरखिनि सककात होनना बुंगोन बेहायबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेनि अनगायै बुङोबाथ' जों दर्जा आरो दंबावो गोबां जायगाफोराव बेखौ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिनि अनगायै आरो बुङोबा जोंहा इदिनो ओ टेबोल बा इदिनो बिसिना फालें ओ बेफोरबायदिखौ माने बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरजों। आ माने गोबाव समसि सिम जोरो होननानै जों माने मानियो माने जोरो होननानै जों मिथियो आरो बिनि जाहोनाव। माने जोङो माने बेफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै गाम्बारिखौ बुङोबा जोङो गाम्बारिनि बातामफोरखौ माने जोङो माने इदिनो हाखाव खावनानै जों माने गोबां माने माने फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जायनि न'आव थायो बेबो माने फालांगियारिफोरनो फानहरनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय आरो बेनि अनगायै माने बेफोरजों माने बिसोर फालांगि खालामगिरिफोरा माने इखौ लाना थांनानै माने गुबुन मानसिनो बिदिनो बे सब काटफोर बानायनाय माने बानायनानै फानहरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया बिदिनो ओ दखानफोराव फानहैनाय बेफोरबायदि नुनो जायो आरो बेजों लोगोसेनो बुङोबा औ बेजों लोगोसेनो बुङा बेफोरखौ बानायनानै माने बा थाम सपखा रेदि बानायनानै माने फानहरनाय बेफोरबायदिनो आरो बेनि अनगायै जोंहा गोबां दंफां दंबावो जोंहा आरो एसे दंफांखौ गिबियावनो लाबोनोसै जायहा गोबां दा मुंदांखा जानानै दङ। जायखौ जों सन्दन दंफां होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंगौ।
बे दंफांखौ माने दा गोबां माने सुबुंफोरा माने गायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जेराव माने इदिनो दानि जोंनि ओनसोल खाथि खालानि ओनसोलफोराव माने इदिनो ओ मा होनो बे नारसारि होनो नामा बेफोर माने जायगायाव माने दखान होनना बुंगोन। औ दखान होनना बुंगोन बेखौ औ बेफोर जायगानिफ्राय माने बेफोर जायगायाव थांनानै बेफोरखौ माने फुलिफोरखौ माने बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जायहा माने ओ बेसेनखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायो बेखौ जों माने फांसे बिफाङाव माने जों ओ एक्स' थाखा होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो आं नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
गबोनानै जों गामिफोराव माने इदिनो गायफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ गायफैदों। आरो बिनि अनगायैबो बेखौ जों माने न'फोरावबो गायना लानो हायो जाहा थे जों माने बेहाबो बेगर मोनसे दङ चन्दन दंफाङाबो नोंथां बेखौ जों माने ओ गामिफोराव जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों माने बेफोरनि बेगरखौ माने अनलाइन अर्दार खालामनानै अनलाइन अर्दार होनना बुंगोन। बेखौ अर्दा अर्दार खालामनानै माने बेगरखौ बिजखौ बिहरनानै माने औ बिदिनो ओ गावनो माने माने न' खाथि खालानि जायगायाव माने हासारजों मा लगायनानै बिदिनो गायना दोननाय खौ नुनो मोननाय जादों आरो इदिनो खायफाया इदिनो बेजोंनो माने ओ फाननानै रांखान्थियारि खामायदों आरो बिनि अनगायैबो बे माने दंफाङा जोहा गोबां खामानियाव होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जायखौ जों माने सेन बानायनाय होनना जा-जायखौ बुंगोन सेन जों जायखौ फुनो नोंथां। औ बेखौ जों बानायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बे सन्दन दंफांजों बिनि अनगायैबो जोंहा ओरैबायदि आं बुंदों जेरै नोंखौ औ ओ माने उम गोबां माने रांखान्थियारि गोनां सुबुंफोरा माने बेखौ माने गावनि ओरै टेबोलफोर इदिनो बिसनाफोर बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मुवा माने ओ इदिनो जिरायग्रा माने सियार बेफोरबायदि बानायनानै सकटफोर बानायनानै माने
औ औ औ।
गोबां बेसेनाव फाननानै माने बिसोर बायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। जाहाथे न'फोराव माने बेहा मोदोमनाय गोबां मोदोमनाय दं नालाय नोंथां बेखौ माने न'आव दोननानै माने मो दोम होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो। बेनि गेजेरजों माने गोबां सुबुंफोरा बे सन्दन दंफांफोरखौ माने गायनानै दा बेसेन मोनो नालाय गायनानै माने बिदिनो जोंनि ओनसोल खाथि खालानि ओनसोलफोराव जों दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बिदिनो बुंनो थाङोबाथ' नोंथां गोबां दं। फांनो दङ नोंथाङाबो एसे फोरमायलांदो दे।
बिदिब्ला आङो फोरमायनोसै नोंथां नंगौ नोंथाङाथ' माखा से दंफांफोर बेफोरखौ बांसिनानो फोरमायजोबबाय ओ दा आङो एसे फोरमायनोसै आरो आंनि आइडिया बायदियै ओम दा जोङो दं फां होननानै बुङोब्ला गिबियाव बै समाव जोंहा दंफांखौ ओ न' लुनो थाखाय ओ जोंनि मानसि सुबुंफोरा बाहायोमोन आरो। बेयाव जोङो गिबियावनो साल दंफां बे साल दंफांखौ ओ बिनि गोराथिया बिराद गोरा आरो बियो गोबाव जोरो होननानै बै समनि सुबुंफोरा बे साल दंफां बे साल दंफांखौ बांसिनै बाहायोमोन आरो बे साल दंफांखौ जेनेबा सुबुं फोरा बै समाव ओ थाग्रा न' लुनाय बेफोराव बाहायोमोन आरो जाहाथे गावसिनि थाग्रा बे न'आ ओ साल दंफांजों लुयोब्ला थाबनो बायलाङा एबा जिलाङा बिनि गोराथिया गोबाव जोरगोन होननानै बै साल दंफांखौ बाइयोमोन आरो। बेनि बेसेनाबो गोबां दाम जानानै दं आथिखालावथ' जोङो साल दंफां बेफोरखौ ओ गोबां रांखावरि दंब्लाबो ओ बेसादखौनो मोननो थांनो नागिरा आरो गोबां खम जालांबाय।
औ औ औ।
ओ बे साल दंफांखौ जोङो न' लुनायाव सुबुंफोरा बांसिन बाहायोमोन आरो। बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा सिसु दंफां। बे सिसु दंफांखौ ओ आथिखालाव ओ गोबां रोखोमनि ओ माखासे आगजुफोर बाहायनाय बेयाव आं नुनो मोनदोंसै। जेरै ओ न'फोराव ओ सफा सियाराव ओ बानायनाय ओ फालें आनला बेफोराव ओ सिसु फोरा खालारिं एबा साबसिन समायनासिन जायो एबा गोराथियाबो मोजां जायो होननानै ओ बे सिसु दंफां बेनिफ्राय जोङो सफा सियार आरो फालें आनला बेफोरखौ बानायनानै लायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं फोरा गोबां दंफांफोरनिफ्राय जोंनि बे ओ जोंनि नांगौ जानाय माखासे आगजुफोर बेफोरखौ बानायनानै लायो आरो। सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जानाय जेरै सुबुंफोरा आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय ओ जेरै मै नांगोल बेफोरखौबो ओ सुबुंफोरानो दंफांनिफ्राय ओ हाफायनानै बेखौ ओ बाथाम एबा थक ता बिदि हानानै ओ सुबुंफोरा दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो जेरै नोंथाङा बुंलांदों गाम्बारि दंफां बेफोरखौ दरजा खोरखि सबखार बानायनाय ओ बेफोराव बांसिन सुबुंफोरा बाहायो बे बाथ्राया नोंगौ सैथो आंबो आथि खाल नुनो मोनोसै जेरै गाम्बारि दंफां बेनिफ्राय ओ बे गाम्बारि दंफांखौ थक ता हानानै खोरखि बे खोरखि दरजा बेफोर ओ सक कार बेफोराव बांसिन ओ सुबुंफोरा बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे आथि खालाव आं सानोदि ओ दंफांनि बेसेना गोबां जानायलाय आथि खालनि ओ सुबुंफोरा ओ दंफांनि फालांगि खालामनानैबो सासे गावखौनो राफोद फालांगिरि ओ महरै सिनायथि होनो हानाय ओ बे बेबस्थाया आथिखालाव दंसै आरो। बेखाय नोंथाङाथ' दहाय बुंनांदों ओ चन्दन बिफां बिफां बिथि बिथां बिफांनि दा बेसेना फांसेयावनो जि एबा सेजौ बाजि जि बिदि ए बेसेन दंसै बेनिखायनो आं सानोदि ओ जोंनि सुबुंमाहारिया जे ए दंफां बे दंफांखौबो ओ फालांगि खालामनानै ओ रांखावरि आरजिनानै सासे गावखौनो राफादगिरि राफोद फालांगिरि खालामनो हानायनि खमथायाव फैबाय आरो जे गोदोनि समाव जे दं फांखौ ओ जोंनि सुबुंफोरा ओ जानला मोनला ओ जेनेबा हाग्रा बंग्राफ्राव थांनानै हाफायनानै लाइटला बायबानो मोनोमोन। आथिखालाव बेफोरबायदि नंलिया आरो दंफांनि बेसेना गोबां जाबाय ओ जेराव जोङो बेखौ गोसो मथे हाफायनानै हाखावनानै बेफोरबायदि लानो हानायनि जे गोहो बियो एसे खम जालांबाय आरो ओजायनि जाहोनाव ओ जोंनि दंफांनि बे बेसेन बे बेसेना ओ बांबोनो हमबाय आरो ओ आ जोङो दंफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि माखासे ओ जे आगजुफोर बेफोरखौबो जों बानायनानै लानो हायो ओ जेरै जों ओ दय आं बुंलांनाय बाय दि ओ आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय माखासे आगजुफोर बेफोरखौबो जों दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लायो आरो गोदोनि दिनावथ' ओ न' इथा न'फोरा इथा एबा अन्थाइ बाला बेफोरजों लुनाय नङामोन नालाय बै समाव दंफां दंफांखौ नो ओ न' दंफांजोंनो न'खौ बानायनानै सुबुंफोरा थायोमोन आरो। दा आथिखालाव ओ दं फांखौ ओ बायनो नागिरब्लाबो बबेबा बबेबा जायगायाव ओ मोननो थांलिया आरो। जायनि जाहोनाव जों ओ दंफांनि अनगायै ओ ल हानि बाहायनाय बैफोरखौ ओ सो नुनो मोनसै आरो जायनि जाहोनाव जों दंफांखौ मोननो थाङियाव दंफांनि जायगायाव जों लहाखौ बाहायनांगौ जानानै फैदों आरो बेनिखायनो जों आं सानोदि ओ दंफां लाइफांफोरखौ जों गायनानै जाहाथे लाफिनोब्ला जोंनि गोनां जानाय ओ ओ मुवा बेसाद बेफोरखौ जों बेफोराव बाहाय फिननो हायो बेखौ आं सानो आरो। होमब्ला नोंथां ओ जोंना ओ समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायलायनाय बिखौ एसेयावनो दोनथ'नो लायनोसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। ओ माखासे मिनथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोननायनि थाखाय